खोनागोनना खोनायाखै हेल' औ
द हेल'
हा
अ हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनायाखै नामा नोंथाङा अ मानिखैथ' उम
ओ आं सानो जोङो ओ बर' हारि आं सानो जों बर' हारिनि ओ मोसानायनि बागै रायज्लायबा मोजां जागोन नामा
औ रायज्लाय जागोन
ओ बर' हारियाव मा मा धरननि मोसानाय जायो नोंथाङा बेखौ एसे बुंना होनो हागोन नामा
बर' हारियाव बुंनो थाङोबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय बर'नि ट्रेडिसनेल ओ मोसानाय जेरै बागुरुम बा
औ
एबा जोङो आं नुनो मोनदों खेराइ मोसानाय आरो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि मोसानाय दङ जेरै जोंङो गावनि बर' हारिनि जेरै दामजुफोरखौ दामनानै जोङो गोबां रोखोमनि जेरै उ गोदान गोदान मेथाइ दिहुननानै जोङो खुगा मेथाइजों मोसानो हायो
औ
बेफोरबायदिनो बारदै सिख्ला मोसानाय नुनो मोनदों बेनि उनाव मा होनोमथाय मोनसे
स्रिख्रि सिख्ला दावस्रि
औ सिखिरि सिख्ला दावस्रि देेलाय बेफोरबायदि मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
आरो ओ जोङो मिथिनाय मथेबा थांनाय मास मोननैसो सिगाङाव गुवाहाटीयावबो जोबोद गिदिर मोनसे बागुरुमबा मोसानाय जादोंमोन। नोंथाङा बिनि बागै मिथियो नामा एसे मोजाङै खिन्थानो होलाय
आंथ' बारा मोजाङै मिथिया आंथ' थाङाखैबो मोन नालाय हमबाबो होमबाबो मिथिनो मोनदों आरो ना बेवहाय गोबां बेसेबांबा जन मोसादोंमोन होननानै खोनानो मोनदों एबा नुदों जोङो मबाइल आवहाय बेफोरखौ माने ओरैबायदि समायना नुयो जोङो जोंनि बर' हारिनि ड्रेसखौनो जों ओरैबायदि समायना नुखायो जे बेखौ गानबानो सासे सिखिरि सिख्ला बायदि नुनो मोनखायो जेरै आरो आरो जोङो बेखौनो गोबां रोखोमनि मोसानाय जों जेरै दि देखायलांदों एबा
औ
बे मोसानायाव गोबां दिननिफ्रायनो गुवाहाटियाव थाहैनाय जादोंमोन र' सप्तासे सिगां ना सप्तानैनि सिगां प्रेकटिस खालामनो थांनाय जादोंमोन एबा बिनि सिगाङावनो गामि गामियाव हाबनानै माने गामिनि प्रेक्टिस खालामदोंमोन औ जों गामिनिफ्रायथ' थांनायानो जायाखै बिनि थाखायनो आं बारा इसेबां मिन्थिया होमबाबो खाथि खालानि गामि खाथि खालानिया थांदोंमो न बेयावहाय मिथिदों खोनादों आरो बेयाव मोसाहैनानै जाय जाय मोसाहैदों बिसोरो गोबां अनसुंथाइबो मोनबोदों होननानै
औ बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा
उम आरो बेयाव मोसानायाव ड्रेस गाननो थाखाय याय द'खना ब्लाउस बेफोरबायदिनो सना आसान बेफोरबायदि देलायग्रा मुवाबो होनाय जाखादों होन नानै खोनानो मोनदों आरो आङो
अ आतसा माने गानै जुनायनि थाखाय एक्सट्रा नों एसे हेल्प खालामनाय जादों इयाव
ओ
आरो नोंथाङा ओ बर' हारिनि दामनाय आरो मै ओ मेथाइ खननायनि बागै मिथियो नामा
बर' हारिनि दामनाय देनाय मेथाइ खननायखौथ' जोंथ' बारा इसेबां मिथियाखै जोंनि दि इसेबां माबा जाया थेवबो जोंनिया दायो गोबां बर' हारिनि दामजुफोरा गोमालांनो हमदों गोदोनि बायदि इसेबां इम्परटेन्ट इदि खालामला गोदोथ' बुहुद माने बिदि बैसागु हारि मोसानायफोरबाबो जोङो बर' हारिनि दामजुफोरखौ दामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं बेफोरखौ दामनानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनोमोन दानि दिनावथ' बेफोरखौ नुनाया गोबां खम जाबाय। एबा दानि
आजिखालिथ' गगनायाबो गोमालांबाय खोमादां बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय
ओ।
ओ आरो नोंथाङा बर' हारिनि खन्थाइनि बागै मिथियो नामा?
बर' हारिनि खन्थाइनि बागै आंबो एसेबां मिथि
दे अब्ला ओ जोङो बेलेग टपिकनि बागै रायलाया मोजां जासिगोन। ओ बर' हारिनि गामनाय जोमनायनि बागै
गाननाय अ बर' हारिनि गाननाय जोमनाय खौ बुङोब्ला जोङो जोंहा बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसनो जाहैबा य दख'ना एबा जोंहा दख'नायाबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोङो उम ओ दख'ना बिदन जेरै दानि जुगावथ' गोदान गोबां दख'ना बि दनबाबो गोबां बेलेग बेलेग नामनि ओंखारोसै।
अ
आरो जोंहा गोदोहाय आङो खोनानो मोनदोंमोन जे ओम बर'नि दख'ना उम मा दख'नानो मोन दे उम मोनसे दंमोनजे दखना दख'ना थावसि दख'ना थावसिखौ जोङो ओम दख'ना थावसिखौ जोङो मा मायाव गानो? बेफोरखौथ' आंबो बारा एसेबां मिथिया होमबाबो मिथियो आरो जेरै जोङो दख'ना थावसि गानो होनोब्ला जोंहा फोथाराव जे माइ गोदानै आग लायनो थाङो बे फोरबायदियाव जोङो बेफोरखौ दख'ना थावसिखौ गाननानै थांनाय एबा मिथिनो मोन्दों। खोनादों बेफोरखौ आंबो बारा एसेबां मोजाङै मिथिया। होमबाबो जेसेबांखिनिखौ मिथियो बेखौ बुंबाय आरो।
माने जोङो फुजा होनायफोराव बे दख'ना थावसिखौ गाननाय जायोमोन आरो।
आरो जोंहा दखनायाव होनाय गोबां आगरफोर दङ जेरै फारौ मेगन, दिंखिया आगर औ बैग्रि बिबार बेफोरबायदिनो गोबां आगरफोरबो दङ।
औ
जेरै जोङो बर' हारिनि आर'नाइआव बुंनो थाङोब्ला बेफोर आर'नाइआव आगर जे होयो बेयो हाजो आगर बायदि नुयोना बेखौहाय? औ दिंखिया बिलाइ बेफोरबायदिनो।
ओ माने बर'नि गाननाय जोमनायाव जि आगर होयो बेखौ बर'फोरा मिथिंगानिफ्रायनो इन्स पायार जानानै बानायनायमोन आरो। आरो सना रुफानि बागै नोंथाङा मिथिगोन नामा बर'फोरनि?
सना रुफानि बागै?
औ।
सना रुफानि बागै होनबाथ' आं बारा इसेबां सना रुफानि बागै इसेबां बारा खोनायाखै होमबाबो गोदोनि दि नाव सनाफोरनि दामा दायो जेरै बेफोरबायदि एसेबां नङामोन।
औ
आरो बर' हारिनि सना गाननायफोरखौ आं बारा एसेबां मिथिया ओमबाबो जों हिनजाव माहारिनि थाखाय जोङो सनाखौ जोङो ओरैबायदि इमपरतेन्ट सानो माने जोङो गाननो लुबैयो जोंहा मोन से माबा थायो सना होनोब्ला। ओम
ओ माने गोदो गोदायनि एसे बर' हारिनि गेजेराव सना रुफा गाननायनि एसे, ओहोम मोनसे हारिमु दंमोन बियो लासै लासैनो गोमालांनो हमदों आरो।
औ
जों सना रुफाखौ होनब्ला जेरै, जेरै न'खराव जेब्ला बिहामजो गोदान लाबोयो अब्ला जोङो, बिहामजो गोदाननो सना रुफाखौ होनांगौ गोनांथि जायो मोनसे नङा ल्बाबो फिसा बाबो होनांगौ गोनांथि, जायो बे मोनसे नियम आरो औ। उम
गोदो गोदायथ' जोबोद गंथंफोराबो खनाफोर गाननाय जायोमोन आजिखालि बेफोरो एसे गोमालांनो हमदों।
उम,
आरो नोंथाङा बर' हारिनि जानाय लोंनायनि बागै एसे मिथियो नामा?
औ मिथिगोन, जोंहा बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा, ओ बर' हारिनि ओंख्रिफोरा जाहैबाय। फेब्रेट ओंख्रि एबा ट्रेडिसनेल ओंख्रि फोर जाहैबाय सबाय सबायजों, दाउ अनला, अनला मेवाइ बेफोरबायदिनो जेरै नारजि अमा, ओम साम' सबाय
सम' सबाय
मैथ्रु खारै
मैद्रु खारै ओ औ बर'फोरा जेरै खारै ओंख्रिखौ जासोगारो औ औवा मेवाइ उम
स्पेसियेलि जों बर'फ्रा बैसागुनि टाइमाव ओ गोखा गोखै होनानैबो जानाय जायोमोन दाउ बेदरजों लगायनानै गोबाङानो ओ गोबां गोबां बिदनि बि ओंख्रिफोर खानानै, बेखौ जमा खालामनानै दाउ बेदरजों एवना जायोमोन,
औ
नामा बिदि,
जाखांबाय मोनजाखांबाय, होमबाबो मा मा मै, मैगं होयो एसेबां बारा मोजां मोन्थिया गोखा मैंगं दङो बे बे मेगंनि मुङा, जाहैबाय फुंखा ना माबा मोनसे मैगं दङ, जे बेखौहाय होखायो आरो औ
दिंखिया बिलाइ ओनफाय ओरैजाय,
औ गोबां रोखोमनि माने उम बुथुमनानै स संनाय जायो आरो मोनजाखांबाय आङो बिदिखौ।
आस्सा नोंथाङा मोनजांखांबाय होनबा?
औ
उम बाथौ बाथौ धोरोमनि मानसिफोरा बेखौहाय बैस सागुखौ जोबनानै सात दिननि उनावहाय बेखौहाय जानायाव आं मोनजाखांबाय आरो। गामियावहाय थांनानै औ।
औ
दे होमबा नोंथां एसेयावनो दोनस'लायसैगौमोन आं नोंथांजों रायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ औ गोजोनबाय दा